हा
हेलौ हेल' नोंथां।
नोंथां खोनादों?
औ नोंथांङा मा खालामगासिनो दा नोंथां?
दा आं ओरैनो दं नोंथां। नोंथाङालाय?
आंबो ओरैनो दं नोंथां माने नोंथाङा ओरैनो दा औ खोनादों नोंथां खोनादों। नोंथाङा फ्रियैनो दङ बा माने आं सावरायनो नोंथां।
औ जायो नोंथां। नोंथाङा ओरैनो मा टपिकनि सायाव रायलायनो सान्दों थां?
आङो माने गामि ओनसोल आरो सोहोराव माबायदि जेन'बा थासारिफोरा सोलियो बेफोरनि बारै आं सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ जागोन नोंथां। नोंथाङानो औ खोनादों नोंथां।
अह।
नोंथाङानो एसे खोन्थानानै होदो नामा गामि ओनसोलनि बागै नोंथां।
औ नोंथां जागोन नोंथां। जोंनि गामि ओनसोलावथ' जेन'बा थासारिफोरा बिराद मोजां माने दाथ' दैज्लां बोथोरबो जाबाय नोंथां माने बिफां लाइफांफोराबो बिराद नां माने बिलाइ खिलियो आरो दा माने दैज्लां बोथोराव गासिबो माने जोंनि गामि ओनसोलनि सु सुबुंफोरा गायनाय फुनायजों माने गोबां मुखुबथार जानानै थायो आरो नोंथां दा बेनिखायनो आंबो माने गामि ओनसोलाव थानो बिराद मोजां मोनो आरो नोंथां। दा नोंथां नोंथाङा सहर ओनसोलाव जेनेबा माबायदि थासारिफोरा सोलियो जेन'बा आरो नोंथाङा सहराव थानानै था मोनो नामा माने सहराव थानो बिराद मोनो नामा नोंथां?
औ आं बुंंनोसै नोंथां माने नोंथाङा जि गामि ओनसोलनि थासारिनि बागै नोंथाङा जि खोथाखौ बुंलांबाय
दा जोङो मोननै साइडथिं नायोब्ला गामियारि ओनसोल आरो सोहोरनि थागिरिफोरनि ओनसोल बिसिनि जिउ खुंनाय राहा लामा आरो बिसिनि जे थानाय बिसोरो माने आलादा आलादा जायो। आरो आलादा आलादा थानायखौ जों नुनो मोनो आरो औ। माने टाउन ओनसोलाव माने बेबायदि नोंथाङा बुंनाय बादि दहाय बुंनाय बादि टाउन ओनसोल गामि ओनसोलाव जे गायनाय फुनायनि मुखुब जायो। सेंग्रा सिख्ला लाइमोन जे बोराय बुर बोराय बुरैफोरा जेन'बा गायनाय फुनायफाव मुखुब जायो। खिन्थु जोंनि टाउन ओनसोलाव माने बेबायदि मुखुब जानायखौ नुनो मोना आरो। माने बेवहाय माने गायनाय फुनायनि माबाखौनो जेबो नुनो मोना मोनाखौनो होनजायो। नुयो एफा एनै बबेबा बबेबा सोहोर ओनसोलनि साखाथि फाखाथि लांदां जायगाफोराव जों एफा एनै खौु नुनो मोनो खिन्थु बांद्राय नुनो मोनो आरो। माने टाउन सहर ओनसोलफोराव गारि मथर आरो बेवहाय माने सुबुं अनजिमा आरो न' बांफ्रा गोबां जानायनि थाखाय बेवहाय गोबाङानो बेवहाय माइ गायनाय बे-बेफोरखौ जों नुनो मोना। माने जाय सुबुंफोरा टाउन एबा सोहोर ओनसोलफोराव थायो बिथांमोननि जिउ खुंनायनि राहा लामाया आलदा। जायफोर बिथांमोनहा जेन'बा सरकारि सा मावो जायफोर बिथांमोनहा गिदिर गिदिर बिजनेस मावो जायफोर बिथांमोनहा जे बिसिनि थांनानै थानायनि राहा लामाया माने आबाद मावनाय सोलायो गुबुन बैफोरबायदि मानसिफ्रासोो टाउन ओनसोलाव दा बेफोरनि थाखायनो माने टाउन ओनसोलफोराव माने बेबायदिखौ नुनो मोननाय जाया आरो जेब्ला टाउन ओनसोलनि एबा सोर ओनसोलनिफ्राय सोरबा जेब्ला बाहेरायाव ओंखारबोगोन माने गामि ओनसोलफोराव माने ओंखारबो अब्लासो मिथिगोन जे औ माथो दैज्लां बोथोर जेबो गायनाय सुनायनि सम जाबाय। बेबायदि मोनसे सानदांथि एबा मोनदांथिया फैयो आरो माने जों साउ सोहोर ओनसोलावथ' बेफोरबायदि ए माबाखौ नुनो मोना नालाय बेबायदि जायो आरो नोंथां। दा नोंथाङाबो माने नोंथाङाबो सोहोर ओनसोलफोराव बेफोरबायदि जेन'बा गायनाय फुनाय फोरफोरखौ नोंसिनि सोहोर ओनसोल साखाथि फाखाथि थानाय सोहेर ओनसोलफोराव नुदों नामा?
नोंथां माने जे जेन' थाम खोनादों जोंदि ओनसोल माने टाउन ओनसोलनिफ्राय टाउन सोहोरनिफ्राय माने एसे गोजानाव जानायनि थाखाय माने जोंनि जेनेबा ओनसोला माने बारा खाबजाया जायो आरो बै टाउन ओनसोलनि जेनेखि थासारि बे थासारिजों जोंनि गामि ओनसोलनिजों एसे आलादा जायो आरो नोंथां। दा जोङो माने गामि ओनसोलाव थानानै जोङो जोबोद मोजां मोनो मानो होनोबा गामि ओनसोलनि बारहावाया एसे आलादा। आलदा जायो थासारिफोरा एसे आलादा जायो दा जोङो बुंनो थाङोब्ला सोहोर ओनसोलाव जेरैबायदि गोबांथार गारि मथर बेफोरबायदि होंगो दोंगो जायो जेनेबा माखासे रासायनारि मुवाफोर नांगौ जानाय मुवा फोरखो जोङो गोबांथार माने टाउन सोहोलाव थांनानै जेनेबा लायनो गोनां जायो दा बेफोरनि सोलायै माने जोङो गामि ओनसोलावनो माखासे बेफोरबायदिखौ जेनेबा जोङो गामि ओनसोलाव थानानै नायोब्ला जोङो जे सोहोर ओनसोलाव माखासे बुस्थुफोरखौ बाहायनाय जायो गामि ओनसोलाव जोङो माने बेफोरबायदि माखासेफोरखौ माने बाहायनाय जाया आरो नोंथां दा जोङो गामि ओनसोल होननानै बुङोबा गामि ओनसोलाव जेनेबा दा दैज्लां बोथोरखौ जोङो रायज्लायनो हायो। दैज्लां बोथोराव माने गोबांथार गायनाय फुनायफोरा सोलिबाय थायो माने बे गायनाय फुनाय समफोरावहाय माने जोंनि जे बर' समाज बे समाजा माने गोबांथार न'खरफोरजों लोगो नांनानै बा गाव हारसिङैनो माने माखासे जेनेबा दा गायनाय फुनाय समावहाय माइफोरखौ गायनो हायाब्ला माने ज' ज' लोगो नांलायनानै हाबा मावनाय ज' ज' गायलायनाय बै न'ख न'खरनिया बै न'खराव ज' ज' थांनानै माइ गायहैलायनाय हाबा मावनानै हैगुलायनाय बेफोरबायदिखौ जोङो रंजा खुसि हाबा मावलायनाय नै माने खामानिखौ फोजोबलायनायखौ जों नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोङो जोंनि जे ओनसोल बे ओनसोलावहाय माने माखासे समाज थायो माखासे खान्थिफोर थायो बेफोरबायदि खान्थि फोरनि गेजेरजों माने जोंनि बर' समाजा जे गामि ओनसोला माने माखासे थांनानै थाइ बेफोरनि गेजेरजों माने थांनानै थायो आरो। दा जोङो गामि ओनसोलाव नोंथाङाबो जेन'बा बेरायनानै नायफैयोबा नुनो मोनगोन जे गामि ओनसोलनि थासारिफोरा गोबां आलादा बेयाव गामिफोरावहाय गोबांथार दैमा दैसा जेनेबा हा ग्रा बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय जायो आरो। बेजों लोगोसे गोबांथार हाजोफोर बिफां लाइफां समायना जिरि जिरि बोहैनाय दैफोर बेफोरजों लोगोसे जोंनि गामि ओनसोलावथ' गोबांथार सुबुंफोरानो आबाद मावनानै जायै हिसाबै जोंनि गामि ओनसो ओनसोलावहाय जे बिफां लाइफांजों मिथिंगाजों सोमोन्दो लानानै थांनानै थायोखाय नांगौ जानाय माखासे जे मुवा बेसादफोर गावनो माने टाउन सोहोराव जेरैबायदि माखासे मुवा बेसादफोरखौ जायो बेफोरनि अनगायै जोंनि गामि ओनोलनि सुबुंफोरा मिथिंगायावनो मोननाय माखासे जे मुवा बेसादफोर बेफोर खौखौ मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै माने जानायखौ जोङो बांसिनै नुनो मोननाय जायो। जेरै जोङो जानायफोर होननानै बुङोब्ला ओ जोङो हाग्रायावनो मोननाय माखासे मैगं जेनेबा दिंखिया मैगं खिफि बेन्दों मैगं बेफोरबायदि मैगं खौ हाग्रानिफ्रायनो माने बुथुमनानै जायो आरो नोंथा। दा बिनि अनगायैबो जोङो ना बेदरनि बेलायाव जोङो रायज्लायनो हायो दा ना बेदरखौबो जोङो मानि बांसिन ओ मिथिंगायावनो मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै जोङो मानि जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। आरो जोंहा खाथियावनो जेनेबा ना बेदर गिदिरफोर जानो लुबैदोंबा मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय दैमा दैसाफोर गोबांथार मानिे बिलोफोर दङ बेफोरावनो मानि नांगौखिनि जानाय हिसाब खिनि जानाय माने बेसादफोर जे नाफोरखौ जोङो खाथियावनो लायब्रबनानै थांब्रबनानै बेफोरबायदि माने जाग्रा मुवा बेसाद खौ जोङो लायब्रबनानै माने जाफैनो हायो आरो नथां बेजों लोगोसे जोंनि जे गामि ओनसोलनि बारहावा बियो जोबोद मोजां जायो। थानो बेरायनो आरो
औ
जे मेलेमारि माखासे जेनेबा नारसिनथायफोर जायोब्ला जोङो बेफोरबायदि गामि ओनसोलनि सेर सेर मिथिंगानि सेरसे बेरायनानै जों जोंनि मेलेमारि जे साननाय बे साननायफोरखौ जोङो फुरा मोजां खालामनो हायो आरो जोंनि मिथिंगाखौ नायोब्लानो मानि जोंनि साननाय हनायफ्रा जे गाज्रि साननाय मोजां साननाय बेफोरो फुरा मोजां जाजोबो आरो नोंथां। दा नोंथांमोननिथिं जेनेबा सोहोर ओनसोलाव सहोर ओनसोलनि बारहावाया माबायदि ओरैनो थानो बेरायनो जेनेबा
औ ओरैनोथ' नोंथाङा जि बुंदों माने सोहोर ओनसोलफोराव माने गासैबो माने फारागथिखौ जों नुनो मोनो नोंथाङा जे बुंदोंमोन जेन'बा समाजखान्थिनि बेलायाव जे गामियारि ओनसोलफोराव माने गावजों गाव हेफाजाब होलायनाय जेन'बा सोरबा नखर नखरा निदान जादोंब्ला निदान खैफोद आफोद जादोंब्ला बेखौ ज' ज' हेफाजाब होलायनो जों फोरखौ नुनो मोनो सोरनिबा बबेबा न'खराव जेनेबा सिखाव हम सिखाव हाबदों बेफोराव माने गामि ओनसोला एसे राव हबानो माने ज' ज' फैलायनाय जों बेफोरबायदिखौ सि नुनो मोनो आरो आरो बेजोंनो लोगोसे समाजाव जेन'बा गामि ओनसोलाव मोनसे माने समाजजों ओ खाजानानै दोननाय माखासे नेमखान्थिफोर नुनो मोनो।
औ नोंथां औ
बेफोरबायाददिखौ नुनो मोनो जों गामि ओनसोलाव खिन्थु जोंनि जे सोहोर ओनसोलफोराव थानाय सुबुं अनजिमाफोरा माने बेबायदि ओ माने गामिनि बायदि समाज समाजजों खानानै दोनजेननाय माखासे नेमखान्थि आरो बेजोंनो लोगोसे ज' ज'यै हेफाब हेफाजाब होलायनाय जों बेफोरखौ जों नुनो मोना आरो जेन'बा गावनि साखाथि फाखाथियावनो न' सोहोर ओनसोलफोराव थायोब्लाबो माने गावजों गाव सिनायलायै बेफोरबायदि जायो आरो आरो बेजोंनो लोगोसे सोहोर ओनसोलफोराव थानायाथ' बहुत माने गुबुंले माने गुबुंले बारहावा बायदि जेन'बा जों बेफोरनिफ्राय मोजां माने बारहावाफोर मोननो नागिरा मानोना सोहोर ओनसोलफोराव गोबां ओ गारि मथरनि खाथायाइफोरनि उखुन्दैफोरा गयो। आरो बेजोंनो लोगोसे सोहोर ओनसोलफोराव गोबां माने उम माने साउन पलुसन जायखौ दावराव होननानै बुङो जेन'बा बेफोरबायदि ओ दावराव दावराव बे जानायखौ जों नुनो मोनो आरो दा नोंथां आं नोंथांजों रायज्लायनानै बिराद गोजोननाय मोनबाय। नोंथांनि गामियारि ओनसोल आरो सोहोरारि ओनसोलनि
आंबो नोंथांजों बेफोरबायदि गामि आरो गाम गामियारि आरो सोहोरारि ओनसोलनि जे थासारिफोरखौ रायजलायनानै नोंथांजों मानि जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां दा जोंहाबो समा बारा गैला नोंथां जोङो दोन्थ'लायनोसै।
औ नोंथां औ दे नोंथां दे।
दे।